औ खोनादों नोंथां। ओ मा खालामदों नोंथां आंङो दा ओरैनो जिरायनानै दंगासि दं नोंथां।
अ नोंथांङा माखासे सम होनो हागोन ना?
फोनो हागोन।
दा नोंथांजों आंङो बर'नि हा-हारिमु एबा बर'जों सोमोन्दो थानाय माखासे जानाय लोंनायनि सायाव फोरमायनो जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनो थाखाय दसे सम होनो हागोन ना? आ दा नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि गामि एरियानि एबा नोंसानि न'आव न'थ' नंङा जेनेबा नोंसोरनि एरियायाव एबा नोंसोरनिथिं बर'नि हारिमुजों एबा बर'जों सोमोन्दो थानाय ओंख्रिफोरखौ मा मा ओंख्रि जायो नोंसि बिथिं मा मा संङो? बेफोरखौ इसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि औ हागोन जेनेबा जोंनि बर' हारियाव जेनेबा जोंहा माखासे हारिमुवारि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला ओ जोंङा गोदोन फायनो जाबोनाय जेनेबा हिसाबै ओ अनलाजों दाव सबाय साम'ओ नाफाम बाथोन बेफोरबायदि माखासे जोहा ओ दंङ आरो। जेनेबा ओंख्रिबो ओ बेफोरनि जेनेबा जोंङो दा सामफ्रोबोथ' जोंङो अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि बेफोरबायदिखौथ' जोंङो जेनेबा जायोआनोसै। जेमबा जोंङो दा न'आव जेनेबा जों मोनजानाय हिसाबै जेनेबा जोंहा अनला ओंख्रि अनलाजों दाउखौनो खोनथानोसै आंङो। माबोरै संङो जेनेबा बिनि बारै एसे बुंनानै होनोसै आरो होमबा जोंहा ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ अनलाखौ ओ देग्रोनानै लायो जेनेबा अनलाखौ ओ गुन्दै खालामनानै औ जे ओ जेनेबा जोंहा फास्टआव गिबियावहाय माइरंखौ लाग्रोसिगोन एसे बिनि उनाव जोंहा सोमनानै दोनो दैयावहाय ओ दसे समनि थाखाय जेनेबा माइरंआ गुरै जासान्दि एबा गुरि जानाय नि उनाव जोंहा बेखौहाय दसे ओ दैखौ सरद होनानै जेनेबा बेखौहाय जोङो ओ उवालबा एबा थबसि माबा मोनसे माबाफोर जोंहा ओ देनानै लायो। गुन्दै खामनानै लायो ओ बिनि उनावहाय जों जोंहा जुदि दाउफोर जुदि दङबा जोङो दाउखौ बुथारनानै जेनेबा जोङो बेदर हिसाबै गोदानानै लायो।
औ अ
एसे एवफ्रामग्रोनना लानानै ओ जोङो मोजाङै एवफ्रामनानै जोङो खांनानै दोनथ'यो। आरो जोङो अनलाखौ ओ दैखौ ग्लब ग्लब ग्लब माखासे समनि थाखाय जोङो गोदौहोयो। जेरै जोङो ओ अनलाखौ होयो। देयो जेथ ओ अनलाखौ ओ गुन्दैखौ जोङो उरनाय होनो जेनेबा ओ ओंख्रियाव होनायखौ ओ उरनाय अनला उरनाय होनो आरो जेनेबा जों अनलाखौ होनानै फ्रि फि फ्रि होननानै जोङो उरबाय थानांगौ ए एरबाय थानांगौ खोस्लिजों बेनि उनावहाय जोङो बे जुदि ओ ग्लब ग्लब गोदौबाय थायोब्ला जोङो ए खारै एसे लगायनानै होयो।
औ अ
खारै एसे होखांनायनि उनाव जोंहा ओ दसे सम बिदिनो संख्रि बानलु माखासे जोङो हालदै बेफोरबायदि होनानै जोङो दसे सम खोबनानै दोनो। आरो खोबनायनि उनाव जोंहा एस जे ग्लब ग्लब गोदोवनाय समावहाय ओ जोङो दाउ बेदरखौ होसननानै होयो आरो बेबायदिनो जोंहा अनला ओं ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो
औ
दा नोंथांमोना नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन ना हारिमुनि जेनेबा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै
औ हागोन हागोन औ जोंनाथ' औ औ औ
फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ दा जोंना बर'नि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय ओंख्रिफोर होनबा थ' जोंना दा बहुद दं नङा होमबा जेरै अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबाय ओंख्रि साम' ओंख्रि आरो बयनिख्रुइ मेहेर गोनांसिन ना फाम नङा होनबा जाहैबाय जोंनि बर'नि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनफा मोनफा ओंख्रि जेराव जाय ओंख्रिखौ स जाय ओंख्रिखौ जों अरदाबाव सङो एबा जाय न'खराव सङो बेखौ जोङो बर' न'खर होननानै जोङो मोनथियो नङा होमबा
औ
जेरै जोंना जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोंना गोबां माने बेसाद फोरजों गोबां बेसादजों गोबां बेसाद नैबे बेसादजों नैबे बेसाद जाफानाय मोनसे हुरजा दं जेरै नारजिजों अमा सबायजों साम' अनलाजों दाउ बेफोरबायदि फेटाम न नाननानै बुं जाय जोङो जेरै जानाय लोंनायनि फारसे जों। बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो। जेरै जानाय लोंनायफोर। बो जोङो मोनसे बेसादजों जाय बेसादजों एबा जाय बेसादजों एबा जाय मुवाजों जों जाफायोबा। गोथाव जायो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो। मोनसे ओंख्रि खालामो नैफोर जाहैबाय जोंनि हारिमुनि हारिमुनि बर हारिमुनि ओंख्रि होननानै बुंजायो। बेफोरखौबो जोङो संनायाव जोंना गोबांफोर टाइम लायो जेरै जोङो। सबायजों साम ओंख्रि बेफोरखौ जों। सङो बेफोरखौ नायनि एसेखौ खोन्थानो हायो। जेरै जोङो सबायाइ सामखौ बोरै सङो दा जोङो सबायाइ सा। सबाय साम संनायनि सिगां जोङो फार्स्ट जोङो सामखौ जों लायग्रोयो नङा होमबा। दैमा दैमा दै फिसा बायदि आरिफोराव जों जेखायखौजों गु। होननानै मोनबोनाय जों दैमाखौ खनहैनाय। बेफोरखौ जों खननानै जों। सामखौ खनथुमनानै लाबोयो बेखौ जोङो बेफोर। आरो जों खन्नानै लाबोनाय ज जोंनि साम बेखौ जोङो दैयाव सानसे साननै एबा हरसे हरनै गाहाम जोङो। दैयाव सोमनानै दोनो। जा सामनि सिगारनाय। जा जानायफोरनि मैला बुस्थु जा खिगारनाय बेफोरखौ जों खिगारहोयो। बेफोरखौ जों दैयाव सोमनानै दोनो। बिनि उनाव जोङो सामनि खल। जा जा जोंनि मावनांगौ हाबा एबोरखौ जोंङो सामनि खलथाफोरखौ सायनाय मानाय एफोरखौ जों। साययो। बेफोर बिनि उनाव जोङो दै। सामखौ जोङो मोजां दैजों सुग्रोना लायो। दैजों सुखांनानै लानायनि उनाव जेब्ला जोङो सुखांनाय हाबाफारिया जोबो अब्ला जों संनायनि हाबाफारियाव फैयो। संनायनि हाबा सबाइखौ संनायनि हाबा बिफोरबादिनि गेजेराव जोङो सबायाइखौ फार्स्ट जङो माबाजों खारै एसे होनानै जोङो खारै एसे होनानै जोङो सबाय सबायखौ जोङो रुग्रोनानै लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो सामखौ गुबुन मोनस मोनसे जायगायाव थावफोरजों एवग्रोनै लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो सबायखौ जोङो गोबां एसे टाइमसिम नांगौखिनि टाइमसिम जों गेबेहोननानै जोङो माबाखौ सामखौ जोङो मा सबायखौ जोङो गेब्लेहोनानै जों मोननाय खिनिसिम जाजानायखिनिसिम जों सङो। बि उनाव जोङो साम जों थावजों एवनानै मोजां जाजानायखिनिसिम मोननायखिनिसिम जों जायो। जेब्ला सामआ मोनगोन अब्ला जोङो बे साहा माबाखौ सबायखौ जोङो जायाव एवदोंमोन बेयाव जों लखबो। लखबनानै जोंङो जमा मोन एसे मिक्स खालामनाय जायो। मिक्स खालामनानै जोङो नांगौखिनिसिम मोननायखिनिसिम मोनहोनानै जोङो जायो आरोखि बे जाहैबाय मोनसे बर'नि जानायनि हार हारिमु हिसाबै जों जायो दा नोंथाङा एसे एसे फोरमायना हागोन नामा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जानाय लोंनायाव माबायदि फाराग गोदो माबायदि होयोमोन दाबायदि माबायदि होयो बेफोरखौ बर'नि हारिमुजों लोगोसे जानायनि बेलायाव एसे फारागबो नुहरो नामा
औ औ दानि मुगायावथ' जेनेबा आजिखालिनि मुगायाव जोंनि बर' माखासे आइजोफोरा बारा बांद्राय संनो रोंनायखौथ' जों नुहुरला गोदोनि आइजोफोरा जोंना संनाय खावनाय मावनाय दांनाय मा बा बिथिंफोराव गोबां आखा फाखामोन दाथ' जोंनि बर' माखासे आइजो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजो बेफोरानो संनाय खावनायाव माखासे सोरबा खायफाबा अनला ओंख्रिखौनो संनो रोंला जेनेबा सोरबा सबाय ओंख्रिखौनो सं संनो रोंला बेफोरबायदि माखासे अ नारजिखौबो संनो रोङा बेफोरबायदि माखासे माबायाव फैबाय आरो जेनेबा दा जोङो बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जेनबा जानाय लोंनायखौ दा जोंथ' बेफोरबायदि ए जोङो ओ जुदि रोङा आदा बेवथ' जोंहा हारिमुवा गोमालांगोन बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो संनाय खावनायाव लानानै सोलोंथाइ बिथिं गासिबावबो जों माने आ-आखा फाखा जानांगोन आरो औ दा जोङो जुदि नोंबो रोङा आंबो रोङा रावबो रोङाबा जोंहा इयुन जोलैयाव माने उननि समफोरावहाय जोंहा ओ सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि माखौ बुङो होननाय जाहैगोन आरो मोनसे दा जोङो माखासे बेफोरनि थाखायनो जोङो मोनसे एसे फेस्टिभेल माखासे संनाय खावनायनि जेनेबा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय एबा जेनबा बेफोरखौ जोङो लाफानाया गाहाम जेनबा जोङो ओमबासो एसे जोङो इयुन जोलैफोरनो माबोरै सङो? सबायाइ ओंख्रि, अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि नारजि अमा ओ सबायजों साम' जोङो माबोरै सङो बेफोरखौ जों फोरोंलांनांगोन जायनि जाउनाव बेफोरबायदि बे फोरोङैनि जाउनाव जोंनि दा आथिखाल समावहाय ओ माखासे आइजोफोरा ओ रोंनायखौ जोङो नुहर बांला जेनेबा गोदो रोङोमोन बिसोरनो औ बेफोरबायदि आरो दा नोंथाङा नोंथांमोननिथिं माबोरै माबोरै एसे फोरमायदो?
औ दा जोंबो एसे एनै फारागखौ नुहुरो नुहुरनाया खिन्थु बेसेबांसिम फारागखौ जों मोननो हायाखै आरो। मानोना जोङो बे जाहैबाय मोनसे जोंनि हारिमुनि ओंख्रि हिसाबै जों एंगार हायै ओंख्रि नङा होमबा आरो जोंनि हरिमुजों सोमोनदो थानाय मोनसे ओंख्रि होनजायो। बेफोरखौ जों एंगारनो हाया बे बेखौनो जोङो जोंनि एरियाथिंजायैथ' इदि गैया गासिबो रोंजोबो खिन्थु दिफारेन्सआ जोंङो बेखौनो फारागथिखौ जों बेखौनो नुदोंदि गोदोनि दिनाव जोङो बन औवा आरि बायदि अरजों सङोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो गेस आरि बायदिसिना जों सङो बेफोरखौ जों फाराग नुहुरो खिन्थु संनाय खावनायनि माबाखौ जोङो इसेबां फारागखौ नुहुरा मानोना गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय गोदोनिफ्राय बेखायनो आबै -आबौनिफ्राय सोलोंनानै लाबोबाय बिनिफ्राय सोलोंना लाबग्रोबाय। बेफोरबायदि लाखिनानै जोङो दासिमबो सङो जायो।
बेफोरबायदि आरोखि जेरै जोङो जेराव फु माबा हिसाबै नेम हिसाबै जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौ जों इसिन न'आव सङो। बेफोरबायदि। जोंनि सिबांसिम फाराग बेफोरखौ नुहरा आरोखि जोङो। जेरै जानाय लोंनायसै। हिसाबै जोंनि बर'नि नेरसोनथि हिसाबै जों गारनो हायो एंगारनो हायो मोनसे हारिमु होनजायो जोङो बेखायनो जोङो। गारनो हायो एंगारनो हायि हिसाबै जोङो दासिमबो माने सोलोंनाय हाबाफारिखौ जोङो बांसिन लानानै जोङो एंगाराखै आरोखि
दा जोंनि ओ बर' हारिनि जानाय लोंनायखौ दा गुबुन जेनेबा गुबुन सुबुंफ्रा बिराद गोथाव मोनो। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारि जोंनि ओ हारिमुनि जेनेबा जानाय लोंनाय माखासे आदब खायदाफोरा गुबुन माबानिफ्राय ओ गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जोंनिया गोबां आलादा मानो होनोबा जोंनि अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि सबायजों साम'आ नारजि नाफाम बायदि माखासे ओ जोंनि हारिमुनि ओंख्रिफोरखौ बिसोरो बानायनो रोङा। जायनि जाउनाव बिसोरो जोंनि बर' हटेल माखासे माबाफोराव बिसोर गोबां जानायखौ जोंबो नुनो मोनो जेराव ओ। अमा बेदर गोदोबो जोंखौ बर'फोरखौ ओ गोबां अमा बेदरनि थाखाय जोंखौ मुगैयोमोन नाथाय दा औ दा नाथाय गावसोरसो जाग्रा जाहैबाय। नङा होमबा? दा बेफोरो जोंनि बर'‌ हारिमुनि थाखाय मोनसे मोजां। जे फरिस्थिति आरो
अ दा जानाय लोंनाय हिसाबैथ' बे बेखौ जों एंगारनो हायो मोनसे। एंगारनाय हारिमुजों सोमोन्दोआनो मोनसे ओंख्रि जायखौ जों एंगारनो हाया दा बेखिनियानो आरो दा नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनो थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ जागोन दे। दे नोंथां